होदों आङो नोंथां नोंथाङा मानोबाफोराव हरदोंमोन नामा कल?
औ नोंथां आ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो आं नोंथांनाव फनखौ हरनाय जादों दा जोंहा आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि जोंनि जि दामग्रा आगजु नोंथां
नंगौ नोंथां
जोंनि बर'नि दोरोङारि जि दामब्रा आगजु बेफोरखौ जों माबोरैहै दामनाय जायो बा जों बेखौ आरो आह जों माब्रै बानायनाय जायो आरो ना दाम बानायनानै जों माबोरै दामो आरो जों बेखौ माबोरैहाय इयुन समाव आरो जों माब्रैहाय फोथांलांनो हायो बे दामग्रा आगजुफोरखौ बा जों बेखौ आरो माबोरैहाय जों माने गोदान गोदानारि जायथ'बा जों आ जोंथ' बिगियानारि दानाय दामो आथिखालावहा बेबायदि बिगियाना ओरैबायदि बेखौ दामनो हागोन नामा बेफोरबायदि एसेनि बागै सावरायनो सानदों नोंथां
नंगौ नोंथां थारैनो मोजां आयदाखौनो सायख'दों नोंथाङा।
नंगौ नंगौ नोंथां बिदिबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा माब्रै जोंनि दामग्रा दोरोङारि दामग्रा आगजुफोरखौ जों ओ मा माजों बानायनाय जायो आरो बेनि सोमोन्दोआ माबोरै जोंनि बर'नि मोसानायफोरजों माबोरै सोमोन्दो दं?
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंथां थारैनो फोरमायनो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिफ्रायनो मा जोंहा खेराइ फुजा गारजा फुजा बेफोर बायदियावहाय जोङो माखासे जोंनि दोरोङारि दामग्रा आइजेंफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो जेरैहाय जों बांसिनै ओ जोङो रंजाथाइ फोरबोआवहाय बाहायनाय होननानै बुङोबा जोङो बैसागो बोथोरावहाय जोङो बांसिनै जोङो जोंनि दा-दामग्रा आइजें आयलाखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो बुंनो नांगोनदि बे आइजें आयलाफोरखौ गोदोनि बर'फोरा मानो मिथिंगायाव मोननाय बिफां लाइफां एबा दंफांनिफ्राय जोङो बे बेफोरनिफ्रायनो जोङो बा-बानायना लानाय जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो बु-बुङो जेरै जोङो सिफुं जोङो सिफुंखौबो जोङो माखासे औवार थेरेट मोजां ओ सल सल गोनां गोलाव जात औवा थेरे जोंनि ओन सोलाव होनो बेफोरनिफ्राय बे सिफुंखौहाय बानायनानै लानाय जायोमोन आरो जेरैहाय जोङो खाम बे खामखौहाय मा गाम्बारि दंफां बा माबा मोनसे दंफां एसे मोजां गोरा दंफांनिफ्राय बेखौहाय ओ हाखर खुरनानै गुदुं खालामनानै बेखौहाय ओ बानायनाय जायोमोन आरो बिनि सा बाहागोआवहाय जेरै ओ मैसोनि बिगुर बेफोर बायदिखौ होनानै होनाय जायोमोन आरो जे बेफोरो मैसो मैसो बिगुरखौहायनो बांसिनै बाहायनाय जायो आरो जेरै जोङो गंगोना गंगनाखौबो जोङो ओ औवानिफ्रायनो जोङो बानायनाय जायो आरो थरखाखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो जेरै जोङो बुंनो हायो जेरै सेरजा जोङो सेरजा बानायनो थाखाय जोङो ओ मिथिंगायाव मोननाय दंफांनिफ्रायनो जोङो सेरजा खौबो बानायनाय जायो नाथाय सेरजा ओ नि दिरुंखौ जोङो गोदोहाय मा खालामो ओ सिगांहाय मा बै गरायनि लानजायनि खोम ओ खौसो जोङो बांसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो नाथाय आथिखाल मुगायावहाय मा खालामो जे जोङो पेरासुट दोरुं बेखौहाय जोङो ओ सेरजा फुनो थाखाय जोङो सेरजाहाय जोङो दिरुंखौ बाहायनाय जायो आरो जोङो सेरजा फुनायावहाय जे बोरला बानायो जोङो बेखौ बो औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन नोंथां आरो जेरै जोङो हारमनि जोङो बे हारमुनिफ्राबो जोङो माखासे दंफांजोंनो बानायजानाय आरो से ओ जाब जथा बे जथाया मानो मोनसे लहा हारिनि मोनसे दाथु बेजोंहाय बानायनाय बेफोरो माने आइजें आयलाफोरखौहाय माने जोङो माखासे ओ फोरबोखौ नायै नायै जोङो फालिनायावहाय जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो बैसागो फालिनाय समावहाय जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा आरो गंगोना थरखा बेफोरखौ लानानैनो जोङो बां बांसिनैहाय जोङो रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो खेराइ फुजा होनाय समावहाय जोङो बांसिनै मा बाहायो सिफुं आरो खाम बेखौल' जोङो बांसिनै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जोङो बेवहाय जेरैहाय सेरजा नो जथानो बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोना जेरै जों जोंनि बे आं दासो बुंलांनाय जे बै बैसागो फोरबो बेवहायल' जोङो बांसिनै रंजाथाइ फोरबो रंजानाय बाजानाय फोरबोखाय मानि बेवहाय बांसिनै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नाथाय आथिखाल मुगायावहाय नोंथां बैफोर ओ दामग्रा आगजुखौ बानायग्रा मानसिफ्रा बुहुद खम जानायावहाय ओओरैबायदि जोंनि दानि बिगियानारि जुगावहाय माने बाजार गलाफ्राव मोननाय जे रेडिमेद बक्सफोर बेफोरखौ लाबोनानैसो जोंनि बे बैसागु फोरबो फालिनाय रंजानाय बाजानाय फ्राव जोङो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनो एबा जोङो मोननो हायो आरो मानो होनबा गोगोदोनि समाव जोङो रंजानाय बाजानाय समावहाय बैफोरखौहाय बांसिनै बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायावहाय बैफोर बक्सनो मा नो बे बेफोरबायदिखौ जोङो जेरैहाय जोङो इलेक्ट्रिक ओ गिटारनो बेफोरबायदि ओ अट'चेट ओ हारमुनिनि खौ बाहाय बाह बाहायनायनि सोलाय जेरै जोङो किबर्ड बाहायनाय बेफोरखौसो जोङो नुनो मोनो बेफोर जाहैबाय जोङो समजों लोगोसे जोंहा बानायग्राफ्राबो खम जानायजों लोगोसे बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो दा नोंथाङाबो बे आयदानि सायावहाय माबाफोर गियान दङब्ला नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन दे नोंथां
औ औ दा आं फोरमायनोसै नोंथांनि सिगाङ जोंनि बर'नि दोरोङारि जाय आगजुफोर दामग्रा देग्रा
बेफोरखौ जों माब्रै ओ जों गोदान खान्थिफोरजों माबोरैहाय आरो आग बारायलांनो हायो बा दावगाहोलांनो हायो बेनि सोमोन्दैसो आं बुंनोसै जेरै नोंथाङा जोंहा खामासो जाखाबाय जोंहा खामा माने जोंना जोबोद गोमो आरोना बिनि सोदोबा औ मोनसे बुंनाय जायो जे मोनसे गामियाव दामबानो मोनबा मोनब्रै गामिसिम खोनााहैयोमोन अब्लनो मोनथियो माने खामा गोम खांनायजों मोनथियो आरोना जोंनि बर' गामि होननानै बेबायदि आरो नों थां आरो औ बेबायदिनो माने खामाथ' गोमखायो नालाय जोबोद बेनि थाखाय ओ बांद्राय बाहेरा साउन्द बा सोदोब जेरै माइकआव होनाय सोदोबफोर बे स्पिकाराव होनायफ्रा बेखाय बारा नांद्राया आर ना नाथाय जोंनो औ सिफुंफोरनि थाखाय नांगौ जायो सिफुंफोरखौबो जों माइक बाहायो। आरो जों नाथाय जों सेरजानि जाय गाराङा जोंनाया सेरजानि जोंनि मिलौहाब जाय गारां फैयो बेयो माने लासै फैयो आरो ना बारा खोनानो नागिरा आरो थ' बेखायनो माने आथिखालाव जों नुनो मोन्दों जे जोंनि सेरजाखौबो जेरै बे इलेक्ट्रिक गिटार थायोना जेरै नु नोंथां बे माबाखौ केबोल खौ सोना होबानो जानाया साउड थांनाया बेबायदिनो सोदोब थांनाय जोंहा सेरजाखौ ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना आथिखालावहा बेबायदि आरो ना नोंथां। औ बेनो माने बिनो बाहेराहै उफ्राहै बेनो मोनसे एक्सट्रा माइक होलायनांगौ जाया आरोना नोंथां। औ बेबायदिनो बेबायदि जों बिदि बादि दावगालांनाय बा बेबायदिखौ नुदों आरो ना। अब्लाथ' जों दामनायाथ' दामनाया थाखागोन बेनि सोदोबाथ' सोदोबानो ओंखारगोन नाथाय बेखौ माने जोङो इलेट्रनिक इलेक्ट्रनिक बायदिहै जोङो बेखौ दामनाया जोंनि थाखाय जबोद गोग्गाथाव आरो दा नोंथां
आ
जेरै ओ सेरजाखौ बेबायदि बानायनो हाया औ नंगौ। आरो सिफुंनि थाखायथ' जोंहा एक्सट्रा माइक लागायखायो जेबो नङा बियो औ। बिनि आरोना नों थां आरो बेबायदिनो जोंहा जथाफोराबो मोजाङै जोंहा सोलिनियाबो साउन्दआ बा सोदोबा मोजां ओंखारो बे जथाखौ जोङो बे आ जों मोननाय खावनि होनना बुङो आरोना जोंनि ओनसोलाव बे टेलखौ दाथुखौ औ बेयो माने बे बेल्ट मेटेल होनना बुङो जियाव बेजों बानायनाय जायो आरो ना औ आरो बेबायदिनो ओ जोंहा आरो बे खाम सिफुंखौ नोंथाङाथ' बुंखाबाय जोंहा खेराइ फोरबो बा गारजा फोरबोफ्राव जों बांसिनै सिफुं आरो खामखौ दामनाय जायो आरो बेबायदिनो बैसागु फोरबोआवहा बैसागु फोरबोआ जोंनिया रंजानाय फोरबो नालाय गोदान बोसोर बोसोरखौ बरायनाय बा जोंहा बैसागु बोथोराव मिथिंगायारि जाय ओ जोंनि महरफ्रा जोबोद समायना जायो सोमखोर मिथिंगा जायो आरो बेबायदिनो जोंनि गोसोफोराबो एसे माने ओ बेबायदिनो बेबायदिनो जायो आरोना एसे उरां फारां माने गोसो थोलायनाय बा मोजां मोजांमोनलायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव बेफोर बायदियाबो बांसिन जानाय खौ जों नुनो मोनो आरोना बैसागो बोथोराव। थ' बेबायदिनो जोंहा रंजानायनि फोरबो हिसाबै जोङो बेवहाय दा जोंनि जाय दामग्रा आगजुफोराबो जों बांसिनै बाहायो जेरै गासैबो जोंनि खाम सिफुं सेरजा जथा गंगोना गासैखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां। औ बेबायदिनो औ जोंहा बेबायदिनो नोंथाङा आ जोंनि दोरोङारि मोसानायफोर जेरै बागुरुम्बा सिखिरि सिख्ला बा दाावस्रि देलाय मोसाग्लांनाय बा आरो बेबायदिनो दं जोंहा ओ खेराइ मोसानाय जिखुनु मोसानाय आरोना जोंनि दो दाहाल थुंग्रि मोसानाय बेफोरबायादि गासैबो मोसानायावहा जोंनि दोरोङारि आगजुफोर दामग्राखौनो जों बाहायो आरोना नोंथां नों औ औ। बेजोंनो लोगोसे जोंहा बानायनाय होनोबा जों दोरोङारि जोंनि जायखौवा जोङो दामग्रा आगजुखौ बानायनाय होमबा जोङो सेरजाखौथ' नोंथाङा बुंब'खाबाय बे सेरजानि जाय जोंहा मेइन आसल बिखुं जाय-जायखौ बुं जों बेखौस जों दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो। दंफांनि औ बेबायदिनो माने सेरजा बायदिनो गोबां रोखोमनि दं आरो ना नोंथां ओ माने दया गुबुन गुबुन हारि फोरनावबो जों सेरजा बायदिनो गोबां रोखोमनि बेबादि दामग्रा आगजुखौ नुयो आरोना नोंथां। बेबायदि ओ सोदोब ओंखारनाय जोंना बे सेरजायावहा मोनब्रै थायो आरोना जोंहा बे थारा
नङा होमबा नोंथां मोनब्रै थायो औ मोनब्रैयावहा औ बेहायबो जोंहा क्लासिकेल बा सारे गामा बेबायदि दङ आरो ना दामनायनि मोनोम मोननैसो नेमखान्थि औ बेबायदि आरो आरो बे हुनायावबो जोंहा बेखौ जायो बे बोरला बादि बाना लायो औवानि बे हुनायावबो मोनसे जोंहा आथा होनांगौ नामा बे आथाखौ होबासो गाबो आरो हनायावहाय। सेरजाया बेबायदि आरोना नोंथां। औ सोदोब ओंखारो आरोना अब्लानियासो बेबायदिनो जोंहा गोबां सेरजा ओ-आथिखालावबो जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोङो दानि आथिखालाव सेरजा दामनायखौ नुनो मोनबोदों आर ना एसे माने सोलोंबोनायखौ जों एसे नुबोदों आरो। आथिखालावहा जेरै गामि गामि गामि गंफा गंफायावनो सासे साफा सानै सेरजा दामगिरिफोर थायो। बेबायदिनो सिफुं सुग्राफोर बा खाम दामग्राफोर दंसोगारो आरोना आथिखालावहा। जों बेखौ नुनो मोनदों बा सिगांनिफ्रायनो दामबोखायो एसे खमैदों जानो हागौ सिगांनिसाय नाथाय। दं आरो दाबो आथिखालाव जों नुनो मोनो आरोना नोंथां थ' औ।
समा जानानै फैबाय नोंथां।
औ नोंगौ नोंथाङा औ दे दे बिदिबा।
ओ-गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओ-हामबायसै।
गोजोननाय थाबाय बिदिबा आं नंगौ नोंथां दे औ गोजोनबाय।